औ गोजोन बेलासि। समै नोंथांनिसिम फिन गाहाम हामलनायखौ जासिहरनाय जाबाय आरो नोंथां फिन बेफोरबायदिनो सावरायनो मोनबाव नोंथांखौ गोजोननाय मोनबाय आरो फावरायबबावनानै।
मा आयदानि सायाव जों सावरायनो दा।
बुं मे मोनसे आयदानिसै सायाव न थांदों मोनसे आयदा सबां फरायनायाय मा आं बेखौनो बुंगोन दि जोंङो जेनेबा नोंथांङा? मा दासिमहालागै मा मा जायगायाव बेरायनानै फैखोबा माने इयुन समाव बेलेग। बेबायदिनो बाय इण्डियान बाय। बायदिनो बेरायहैनायनि मिजिं दं नामा नोंथांङा बे फोरमायनो हागोन नामा?
औ। ओरैनोथ' जोंनि माने इण्डियानि बा जोंनि हादरनिफ्राय गुबुन हादराव थांनाय बा काउन्ट्रियाव थांनो थाखायथ' गोसोआ दं बयहाबो थाखागोन। मानो होनोब्ला खाबु मोनोबा बेथ' थाखागोन। दा काउन्टियावथ' थांफेराखै खिन्थु आसामनि बाहेरायाव माने गुबुन गुबुन स्टेटाव बेरायहैनाय जाबाय आरो। हा जोंनि साखाथियावनो थांनाय। अुचल प्रदेश बेनिफ्राय नागालेण्ड ओमफ्राय शिलं मेघालय बेफोराव बेरायहैनाय जाबाय आरो आरो बेयाव बेरायनानै माखासे एक्सपिरियेन्स मोनदों ओमफ्राय इन्जयबो लानो हादों
जिथु जिथु नोंथांङा जिथु नोंथांङा अ लाव थांफेरबाय अरुणचलाव थांनायाव माबा मोनसे बिदिनो टिकेटफ्राव माने पासफोर लानाय जायो नामा आरो नुबाथाय अरुणाचलाव
औ अरुणाचलाव थांबा आइ आइ एल पि लानाय जायो। माने कारत मोनसे माने बेयाव हाबनो थाखाय एन्ट्रि खालामनो थाखाय माने पारमेट होनाय जायो बे पारमेटखौ लाथारनांगौ आरो जायखौ जों आइ एल पि होननानै बुंङो आरो होमब्लासो माने बे स्टेटआव हाबहैनो हायो आरोना ओमफ्राय बेवहाय माखासे लकेल मानसिफ्रा अब्लासो दिस्टार्ब होला आरो नलेबा माने खोब माने बेयाव दावबायनो थाखाय खुब डिस्टार्ब दङ असुबिदाबो जानो हागौ नोंखौ माने मानसिफोरा बेंथानानै बुंनो बो हागौ आरो बेबायदिनो गोबां जाबायबो थायो आरो ना
नंगौ नोंथां जिथु निकि बे पासखौ माबोरै जों बानायनो हायो जेनेबा बेखौ जेनेबा नों जेनेबा मास मोनसेनि थाखाय बानायनो हायो ना सानै सानथामनि थाखाय थाखायनोल' बानायनो हायो बे
बेखौ मास सिस्टेम बानायनो हायो। हमना ला नों खै मास थागोन होमबा नों बोसोरसे थाबा नों बोसोरसेनि बेखौ बानायायनो हायो आरोना ओमफ्राय बोसोरसेनि उनाव आरो बेखौ रिनिउ खालामफिनांगोन आरो नों जुदि थफिनोबा माने खायसे खायसे हमना ला खामानि मावनो थाहैयो नालाय
उम
ओफ्राय बेरायनो थांबा नोंङो हमनानै ला बेवहाय ओरैनो जु दि नोंङो टुरिस्टफोरा माने बेयाव साननै सानथामनिबो बेयाव बारायना लानो हायो बेरायहैनो थाखाय बिथोरसिम आरो बेखौ ओ अरुणाचल प्रदेशनि डिस्ट स्टि्रिक अफिसाव बानायनाय जायो माने डिसि अफिसाव बानायनाय जायो। आरोना माने बिदिनो अफिस थायो नालाय बे अफिसाव बानायनांगौ जायो आरो ना खाथि खाथिनि अफिसाव आरो फ्राय बे अरुणाचल प्रदेश ज' माने आसामजोंनो फ्राय नांजाबनाय गोजाखा नालाय ओमफ्राय बै आसामजों नांजाबनाय बे खाथि खा बिदिनो डिस्ट्रिकफोरावबो थांनानै नों बानायहैनो हायो आरोना दे हमनानै ला ओ जोंङो लवार चिरां डिस्ट्रिक्ट लेखाबालिफ्रावबो जों बानायनो हायो बेनिफ्राय ओरै मा होनो रक्सिंआवबो जों बानायनो हायो जदानि खाथियाव थानाय रक्सिं बफोराव माने अफिस थायो नालाय बे अफिसफ्रावबो बानाय आइ एल पि खौ बानायनो हायो आरो ओमफफ्राय थांनो हायो ओमफ्राय सिङांव हाबनानै जुदि बिनि समायना माखासे भिउफ्राबो खोब नायनो मोजां जेरै जों रान आगादनि समायना भिउखौ बुंनो हायो आरो बेबायदिनो थांनानै गोजौआव बुहुत बेबायदिनो समायना समायना जायगा दं आरो ना हाजो हालाब्लाबो आरो बैफ्राव बेरायनानै मोनसे इन्जयखौ लानो हायो आरो आरो खिन्थु लामाफ्रा खोब माने अरुणाचलनिया माने खोब माने गाहायाव गोग्लैबाथाय माने फुरा माने सोरगोआव थांनायनि लामा थाखायो आरो मानो होनोब्ला खोब गोजौ गोजौ माने हा हाजो जावखानायसो बानायनाय जायो नालाय आरो दैलां बोथोराव बेयाव अरुणाचलाव माने दावबाय दावबायनायनि ओमफ्राय गोजानाव थायोबा मोजां मानो होनोब्ला दैलां बोथोराव हा गिसि गारनानै बेबायदिनो लामा सामायाव खोब माने गानानै गारि मथरखौ बेबायदिनो जों खोबसिनलाबायनायखौ नुयो आरो औ।
दाथ' दैजां बोथोर नङा होमा नोंथां दा अरुणचलाव माने बेरायनो थांनाय माने मोजांना गाज्रि दा नोंथांनि मथेबा थांथावनाव थांथाव जाया।
दा अरुणाचलाव बेरायहैनाया खोब माने गाज्रि मानो होनोब्ला लामाफ्राबो माने खोब खैफोद गोनां जायो मालानि समाव नोङो ह हाजोआ गिसि गारनानै मालानि समाव लामाखौ होथिगोन मालानि समाव हसिन खोब बुंनो हाया आरोना। बे दैजलां बोथोर समाव आरो हाफोरााव गुरि जायो नालाय हाजोनि हायाबो गुरैसो नालाय अरुणाचलनिया ओंखायनो माने खोब साननो गोनां जायो आरो
नंगौ जिथुथु दैज्लां बोथोराव जिथुथु दैज्लां बोथोराव माखासे जों फरेस थसालिफोरा बन्द' जायो सामार भेकेसन बेयाव माने जोंङो गोबां माने जोंङोनि सुबुंमारिफोरखौ माने जोंङो अरुणचलाव माने बेरायनायखौ नुनो मोन जेर बेबायदि मान मासे बारहावाफोर जायनायखौ नुनो मोन आरो नोंथ बे समाव नोंथां मा खावलायगोन।
औ जुदि लामाफ्रा जेरै मोजांबा थांनो हायो आरो हायोब्ला माने अखा बोथोराव थांनो नांङा। आंनि मोनथिनायाव माने अखा बोथोराव थांब्ला एसे खैफोदा दंङो सान्दुं बोथोराव थांङोब्ला जेबो नंङा मानो होनोब्ला। थोराव बारा रिक्स थाया किनथु अखा बोथोराव थांब्ला रिक्स थायो होनोब्ला लामाफोरा बिदिनो फिस्ला जायो बेनिफ्राय लामाफ्राबो गोजौ गाहायो नालाय बेदिनो गारि सालाय फलायनानै मोनसे गोग्लैनायनि मोनसे सान्स थायो आरो बेवहाय मा होनो दहाय होनखाबाय आङो हाजो गिसि गारानायबो चान्स थायो मानो होनोब्ला अरुणाचलनि लामाफोरनि दिनै हाजो जिं जिं बेहाय माने माने म बेबायदिनो हा गिसि गानाया बे जाबाय थायो आरो माने हाया गुरैखाय मान गिसि गानानै माने आरो गोग्लैयाबाबो माने गोजौनिफ्राय माने बरडारफ्रानो गोग्लैबोयो आरोना हा गिसि गाबाबो बेबायदिनो बरडारफ्रा गो ग्लैनानै जोङो नुनो मोनबाय थाखायो माने बेहाय गारिफ्राव ओ बे नांफैनाय माने बेबायदिनो एक्सिडेन जानाय गोबां नुयो आरोना बेनिखायनो हायोब्ला सान्दुं दुंनाय समाव बोथोर मोजाङाव थांनाया आलादा खिन्थु अखा बो थोर दैलां बोथोराव थांनाया एसे आलादा जागोन आरो बै ओरैनोथ' अरुणाचलाव हाजो खाथि खाथिफ्राव थांनानै बे बेरायहैनाया आलादा मानो होनोबा माखासे ओ हायेन ओनसोलबो दं नालाय बिसोरनाबो नङा ओमबा? अरुणाचलावबो बा हायेन माने गाहाय ओनसोलफ्राव थांनानै बार जाहैनाय बेरायहैनाया बे आलादा जायो। खिन्थु गोजौ सिङाव थांनानै बेरायहैनाया मोनसे आलादा जायो आरो
नंगौ नोंथाङा जिहेतु अरुनाचलनि अनगायैबो बेलेग माने जायगायाव बेरायहैफेरनो मोनबाय नामा बेरायहेरबाय नामा?
औ आं थांबाय ओरो डिमापुराव थांबाय नागालेण्ड
औ थांनानै खौ एक्सपिरियेन्सखौ उम एक्सपिरियेन्सखौ माबायदि मोनबोदों नोंथाङा जेनेबा इसोरनि जितुखि कालसार फोरखौ जेनबा नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा? माबायदि सिस्टेम
कालसार होननानै बुङोब्लाथ' बिथांमोननि कालसारा खोब मोनसे मेगनावो नांथां बा नोजोर होथावथाव मानो होनोब्ला बिथांमोना बिथांमोननि गाननाया ओमफ्राय बिदिनो ट्रेडिसनेल कालसारफ्रा तेमना गन्थङाव बेबायदिनो मा होनो इखौ ओ नखफल माने ए मा होनगौ माला होनगोना नाखा फुल होनगोन बिदि गोलाव गोलाव गानो माने बि ट्रेडिसनेल आदै ओमफ्राय ओमफ्राय बिदिनो। ओ गामसाफोरखौ बिदिनो थाफ्ले थाफ्ले नुजां नुजां गारनो हौवाफ्रा आरो ना बा हिनजावफ्राबो बिदिनो नाखा फुल माबा गानो ओमफ्राय बिथांमोना बारल' बारल' मोसायो आरोना। बिसिनि ट्रेडिसनेला आरो नागालेण्डनि नागाफोरनि ट्रेडिसना बे बायदिनो बिथाङा बिथांमोननि हारिमुवा खोब नायनोबो मोजां जायो आरो बिथांमोननि मोसानाया बिदिनो ओ आखाइ खनानैनो ज' ज' बिदि मोसानाय दं आरोना बेबायबो मो सानाय नुयो बेनिफ्राय मा होनो बिथांमोननि ओनसोलाबो नागालेण्डआ बेबायदिनो हाजो हाला दङ। हाजोलारि माने अरुणाचलनि बायदिखौनो हमनानै ला नर्थ इस्टाथ' फ्राय बेबादिनो गोजा नालाय माने हाजो थाजो माने आसामाल'सो प्लेन आसामावबो माने हमनानै ला। माखासे दिडिस्ट्रिक्आ माने प्लेन नंबावा जेरै जोङो डिमासआव कार्बि आलङाबो हाजो दंबावो। बेबायदिनो दा उम बेफोर जायगायाबो माने थिग अरुणाचलनि बाय दिनो आरो ना हमानै ला ओमफ्राय नागालेण्डआव मा होनो नागालेण्डनि लामाफ्राबो बेबायदिनो गोजौ गाहाइ आरो बिथांमोननि जिथुनाखि जायगायाव थांनानै बेरायना मोनबोनाय एक्सपिरियेन्स जाहैबाय बिथांमोना। ओ जेरै अरुणाचलनि मानसिफ्रा रुनाय जायो ना बिथांमोनाबो बे ओनसोलाव बांसिन रुनाय जायो आरोना ओमफ्राय बिथांमोना बेबादिनो बेदर होनोब्ला बिथांमोना सैमाखौबो जायो। सैमाखौबो जानाय नुनो मोनो। आरो अमा बेदर बिराद बायो आरोना बिथाङा बिराद जायो अमा बेदरखौ औवा मेवाय। गोखैजों जायखौ बेम्बुसुद नो बिथांमोनहा फ्राय रुनाय ओंख्रि जायो आरो ना। बुंनाय ओंख्रि जायो आरो जायगाफ्रा डिमापुरा मोनसे सिटियनो बिथांमोननि। हमनाला सेकेणड सिटि बेहाय खोब मोनसे गिदिर गिदिर माने दखानफोर दं बिल्डिं। दं आरो बेहाय गिदिर गिदिर मार्केट दं माने शपिं मार्केटफोर दङ हमना ला आरो बेहाय गस्ला लंपेन्टफोरखौबो माने खोब खम खमाव मोनो आरो खम बेसेनाव मोनो हमना ला जोंनियाव जुदि एक हाजार पासस' बायबा बिथांमोनाव दुइस' थिनस'फ्रावनो मोन मोनलाबायो आरोना नोंथां खोनादोंना? औ बेबायदि आरो दा हंकं मार्केट होननाय मोनसे दङ बे मारकेटबो खोब गिदिर बेयाव हाबनाय लोगो लोगोनो माने खोब माने ओंखारफिननो थनि मोनसे आरो नेट बेफोरबो नां नागिरा आरो ना बिराद गिदिर मान बेरायखौ हाया आरो बे आं हंकं मार्केटआवबो आं बेरायनानै एक्सपिरियेन्स लादों आरो इनजय खालामदों आरोना बायदिसिना देरेस पाटि फोरखौ बायनो मोजां माने खमावनो मोनो आरो गस्ला लंफेेनफोरखौ बेहाय केजि सिस्टेमसो। फानो आरोना केजि सिस्टेम फानो आरो बिनिफ्रायनो जोंनि आसाम साप्लाय जायो दखद लाबोनानै जोंनि आसामाव फैनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेबायदिनो नागालेण्डआव बेरायनानै माखासे एक्सपिरियेन्स आरो एसे इन्जयबो खालामदों माखासे पार्क पार्कआवबो बेरायनानै एसे इन्जय। जेबो लाबोदों आरो नोंथां।
औ
नंगौ नोंथां जिहेथु जोंना समाज जानानै फैबाय नांगौ। नोंथांजों सावरायनोनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो इयुन समाव नोंथांजों बेबायदिनो सावरायनो मोनबावगोन होननानै मिजिं जाबाय जितु समनि आंखाल जा सावरायनांगौ गोबां दङमोनब्लाबो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनिनो दोनथनांसिगोन नोंथां उम गोजोनथों